खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आङो दायो नै फ्रियैन दंथयो आं दानिसो फोथाराव थांना फैदोंमोन
औ आ नोंथांजों आङो ओ माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना
औ औ नोंथां हागोन दे हागोन
औ ओ जोंना दानि दैज्लां बोथोरनि गुदि बा गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबाद खौनो हमनानै लायो नोङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ
औ ओ बे आबादखौ जोङो माबोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइखौहाय सोमनानै बेखौ खोथिया फोनो थाखाय माइस माइखौ माइलि बुङो माइ खोथिया फोनो थाखाय दोननाय माइखौ माइलि बुङो नोङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ बे माइलिखौ जोङो फोनो थाखाय ओ बेखौ गाजा खिलि होनो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव फाथो बस्थायाव सोनानै दैयावहाय सानथामबा सानब्रैनि थाखाय सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ बो खांनानै बेनि हाया दैखौ सरबनो थाखाय जोङो हायाव लखबनानै लाइ बिलाइजों बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ फोनो थाखाय हाखौबो हालेवनानै फोमोननानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
ओ जोङो हाखौ सैथाम हालेवनानैहाय फोमोननानै लायो ओ बेनि उनाव जोङो ओ बे सोमनानै दो सोमनानै फोराननानै दोननाय माइलिखौ जोङो खादाफोराव लानानै आखाइजों मुथा मुथा सारनानै खोथियाखौ फोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
नि उनावहाय जोङो बेखौ ओ से खावसे बा से दाननि उनावहाय जेब्ला गा जानाय महराव फैयो अब्ला जोङो बेखौ आइजोफोरा फुनानैहाय आरुमजों मुथा मुथा खानानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनो थाखायबो गिबियावनो जोङो हालेवनानै हाखौहाय फोमोननानै लानांगौमोन नंङा होमबा नोंथां
औ औ नों
हाखौ ट्रेक्टरफोरजों बा मोसौफोरजों हालेवनानैहाय जोङो फोमोननानै लाग्रोगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो हाजिरा बा खामला लिंनानै जोङो माइखौहाय गायगोन आरो दानि जुगावथ' गोदो गोदायनि बाय दा जोङो सावरि गायहैनायखौ नुनो मोनला ओ दानि ओ जुगाव गासैबो हाजिरा लानानैनो माइ आबादफोरखौ मावनानै लाजोबनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ माइखौ गायै गायै गायनानै ओ सोब गायै गायै गयै गायनानै जोङो जोबथि गायखांगोन खालि जोङो हाल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबो खुंनाय जायोमोन बे फोरबोखौबो दा जोंनि बे ओनसोलाव ओ खुंनायखौबो जोङो नुनो मोनलिया गोदोनि दिनावहाय जोङो बिदि गायै गायै गायनानै जेब्ला दिनै बायदियाव गायखांगोन अब्ला बे सानखालि जोङो ओ खा न' खा ना न' खाथिनि बा न'सुंसेनि सुबुंफोरखौ सावरि लिंनानैहाय जोङो बा बाय बाहागिफोरखौ लिंनानैहाय बै सानखालि गाजा गोमजायै माइखौ गायनानै जोङो हाब्रुफोरखौ फुनलाय लायनानै उनावहाय जोङो ओ खोथियाखौ ओ गल गायनानैहाय गेजेराव गायसननानैहाय जोङो माइनाव दोननाय बेसा खालामनानै नानै जोङो हाल जांग्रा फोरबोखौ ओ गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन आरो ना नोंथां
औ औ
खौ जोङो बेफोरबायदि खुंनायखौनो नुनो मोनला जोंनि ओनसोलावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ माइ आबादखौहाय गायनानै जोब जा सिम माबोरै गायहैयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ औ आङो नोंथांनो बे माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नोंथां
औ
नोंथाङा जि सिगाङावनो बुंबोखाबायदि माइखौ बोरै गायो माबोरै गायनांगौ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा सैथो बाथ्रा जोंहा सिगाङावनो माइ आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै माइनि जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो जोलै एबा माइलि माने जोंहा गोबां रोखोमनि माइ ओ जोलै थायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
बिदिनो आइजम सापर बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो माइब्रा बर' माइ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ दं नालाय माइ जोलै दङ रंग बन्ध' बिब्दिनो जायखिजाया नोंथाङा जायखिजाया मोनसे माइनि जोलैखौ लानानै नोंथाङा आबादखौ मावनो हायो आरो ना
औ
बे बे जोंहा सिगाङावनो नों बुंलायनाय बायदिनो जोंहा खोथियाखौ सि सिगाङाव माने बिदिनो दैेआव सोमनानै लानाय जायो दैेआव सोमना लानाय जायो बिदिनो गाजा बेरनो थाखाय बिदिनो खामसालिफोराव थालिर बिलाइ बा बिदिनो थास' बिलाइजों खोबनाय जायो थारैनो नोंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंलांदों
औ थारैनो नोंथां
जायो बिदिनो ट्रेक्टर एबा मोसौजों बा हालेवनाय जायो दानि जुगाव गोदोनि दिनावथ' फ्राय बांसिनानो ट्रेक्ट टरफ्रा माने गैयामोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावसो माने मोसौ फोर माने दानि दिनावथ' मोसौफोरजों बारा नुलानो
बेनिखायनो जोङो दा ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ गोबां बिबांनि नुनाय मोनो आरोना
औ थारैनो
माइ दुब्लिखौ माने माने जोङो गिबियावनो माने दुफु दुफु हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना जोंनिथिंबो माने दुफु दुफु हालेवनानै लाग गोरनाय जायो बिब्दिनो माने बेयाव खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ना माने खोथियाखौ माबोरै फोनाय जायो होनबा खोथियाखौ माने इयाव मोजाङै थब्रा थब्रा फोयालासिनो माने एबा बांद्राय गेसेंबो नङा आरो ना बांद्राय गेसेंबो नङा बांद्राय थब्रा थब्राबो नङा माने जाहाथे खोथि थिया माने रज'नायाव माने सिरिबाङै रज'यो बेनि थाखाय बेनि थाखाय माखा फांल' जायो माने खोथियाखौ सिरिबाङाय फोनाय जायो आरो ना जाय मानसिया माने खोथिया फोनायाव एसे रोंगौथि गोनां बेबायदि मानसिखौसो फोनो होयो आरोना जानला मोनला सु औ जानला मोनला सु सुबुङा फैयोब्ला माने खोथिया मोजाङै रज'आ आरोना बिदिनो थब्रा थब्रि बबेबा गेसें बिब्दि जायो आरो ना बेखौ जोङो मोजाङै जोथोनै जों बेखायनो जोङो फोनांगौ जायो जोथोनै बेनि उनाव जोंहा मा जायो बे खोथियाखौबो माखासे रैखाथि होनो गोनां जायो आरोना जोंनिथिं थिंजाय माने बिदिनो जेरै खोथिया फोखांनायनि उनाव बिदिनो माखासे दाउसिन दाउला जेरै दाउथु फारौ बिब्दिनो दा दाउस्रिफोर फैनानै बेै खोथियाखौ माने बेगरखौ जोलैखौ माने सोरबा सोरबा माने दाउफोरा खनजा लांनो नागिरोना नालाय
औ
बे माने दाउफोरखौ माने होख्रांना हरबाय थानांगौ आरो ना जों बेखौ रैखाथि होबाय थानांगौ बिब्दिनो माखासे दाउ बोरमा मोसौ बिदिफोरबो थायो माने बेफोरो गाग्लियो नालाय खोथिया बारिखौ बेखायनो जोङो बे खोथिया बारिखौ मा खालामनांगौ जायो माने बेराबा मुस्रि मुस्रि होनानै माने होथैनाय जायो आरोना। बिनि उनाव माने बे खोथिया माने जायखिया देरनायनि सम जाब्लाथाय माने मे देरबाय देरनानै फुजानाय सम जाहां जाहां जाबाय अब्ला जोंनिथिं मा खालामनाय जायो नोंथां माने खोथिया ओइ जायाव बबेबा माइखौ गायगोन बे माने बेखौ मोजाङै हालेवनानै लानाय जायो आरो ना। हालेवनानै मा खालामनाय जायो बेहाय माने मोजां बिबांनि माने मा होनो दै नांगौ नालाय माइ गायनायावबो माने बै दुब्लियाव थानाय दैखौ माने सिरिबाङै ला खिनोबा बिनो दैनि समाव माबाखौ बिबांखौ समान थि दोननो थाखाय माने ओरै गेजेर गेजेर गेजेर आलि होनाय जायो आरोना। बे आलिया मायाव खामानि होयो होमबा मा जायो बे दुब्लिनि माने दैखौ समानथि लाखिनायाव खामानि होयो आरोना। माने बबावबा बांद्राय दै गोनाङाव माने दैखौ हगारथनानै इसेल' लाखियो। माने जाय जायगायाव दै थाबाङा बै जायगायाव माने आलि खोथेनानै दैखौ लाखिनो हायो आरोना। बेबायदि माने बे आलिनि खामानि होयो माने। औ औ बेनि उनाव बे माने माइ जैलैखौ माने फिन आरोबाव खनसेबाव मा जायो बिदिनो हाजिरा खामला बिदिनो सावरि बादालि होलायनानै माने नोंथाङा जेरै बुंलांबाय सिगाङावनो बिब्दिनो जोंथिं माने गायस्लायनाय जायो आरोना फुनानै माने बे खोथियाखौ
औ
खोथियाखौ बिदिनो फुनानै गायबाय गायनायनि उनाव मा जायो आरो जोंहा मा खालामनाय जायो बे खोथियाखौ बिदिनो हाजिरा खामला होननानै बै जिखिनि हालेवबाय दुब्लियाव नङा होमबा नोंथां बे हालेवनायाव मा खालाम जायो माने बे खोथियाखौ गायबाय आरोना। गायनायाबो मोनसे जोंहा मोनसे नियम थाबावो मानो होनोबा बे गायनायखौबो जोंङो माने एखे रोखोमैनो जेरै जोङो बे खोथियाखौ फोदोंमोन नालाय नङा होमबा नोंथां? बे माइखौ बो माने मा खालामनौ जायो बे माइखौबो सिरिबाङै गायनांगौ जायो आरोना। बेखौबो माने बिदिनो दा समान समान सिदा सिदा लाइन बाय लाइन माने गायनांगौ जायो आरो ना। मानो होनो औ मानो होनोब्ला नङाब्ला बिदिब्ला माइआ देरगोन आरोना बे मान जानला मोनला थब्रा थुब्रि गायलाङोब्ला बेहायबो माने उनाव एसे माने बोरै माबा जायो आरोना माइया माने। देरनानै माइया बै गसा बारायनाया बिबार बारनानै जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला माने हानायाव नङाबा फिथाइया गसा बारनायाव खस्थ' जायो आरोना उल्थां उल्थां बिदिनो हेब्रे देब्रे जाजोबो आरो ना।
औ थारैनो नोंथां।
बेखौ मा खालामना जायो सिरिबाङै माने जाहाथे बिनि फिथा एबा बिबार बा गसाया बारायथों बेखौ साननानै मा खालामना जायो बेखौबो सिरिबाङैनो गायनाय जायो आरो ना।
औ थारैनो नोंथां।
गोबां गायनाय जायो बेनि उनाव मा खालामनाय जायो जेब्ला बेखौ गायखांबाय माइखौ होमब्ला बेहायबो जोंहा मा माखासे माने रैखाथिनि आरो खामानि थाबावो जोंहा माने मावनांगौ हाबा थाबावो गायनानै दोनबाल' जाया माने।
औ
बेहायबो मा जायो होनबा जोंहा माने दाउसिन दाउलाथ'थ' माइखौथ हाला नालाय जानो मा जायो आरो मोसौ मोसा बोरमा बेफोरबो माने इबार खोथिया गोरलैफोरखौ माने जायो आरोना। माने जायफोरा मोसौखौ उदांयै आरो बेफोर जाफैयो। बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन माने बे माइखौ रैखाथि होनो थाखाय मा खालामनांगोन बेहायबो मुस्रि बा बेरा बे बिदिनो औवानि बेहायबो जों आरो फिन खनसेबाव बारि होबावनांगोन आरो ना नोंथां।
औ
औ बिनि उनाव मा जायो आरो माखासे थाबाव जोंहा जेरै बिदिनो एम्फौ जानाय बहाबा हाग्रा माने नां नांदेरि नाङि हाग्रा रजदेरा होमबा माइआव
औ
बेफोर माइफोरखौ माने फुनानै होनांगौ आरो ना बा हाग्रा दांना होनांगौ बा बेयाव हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगौ आरो ना
औ
बेहायबो माखौ जोथोन लानानै हाग्रानि मुलिखौ होनाय जायो माने बा एम्फौ थैनायनि मुलिखौ होनाय जायो माने जाय मुलिया माने माइखौ माने जेबो खहा खालामा आरो हाखौबो माने बे हानि जिबखौबो खहा खालामा बेबायदि मुलिखौसो होनाय जायो आरोना माइआव
औ
बिदिनि थाखाय जोङो माबेखौ बिदिनो मोजाङै रैखाथि होनानैसो माने खौ जोङो देरहोनाय जायो आरोना बिनि उनाव बिदिनो माखासे खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बेखौ रैखाथि होनायनि उनाव माइआ ओरैनो हमनानै ला ओरैनो जि सोरबा ब-बहाबा बहाबा माइया माने जि दान अ जि दान नङा जेनेबा द' दान बा थाम दान बा बा दान बिदि उनाव माने बि जिखिनि गाजा खिलिनाय ओंखारनाय बेयो माने बियो रानानै माने मोनहैनायसिम सहै हैयो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ बेनि उनाव जोंहा मा जायो बेखौ माने बेखौ जेब्ला माइया हाजानाय जाब्ला अबा मा खालामनाय जायो बेखौ माने जोङो हानाय जाना हाना लाबोनानै आजिखालिथ' गोबां माने मेसिनफोर ओंखार खारबाय नालाय गोनोखोआरि माने आजिखालि जुगनि माइया हानाया माने दि नों जुदि गोसोब्ला माने माइखौ दुब्लियावनो हा हानानै दुब्लियावनो मारा होनानै माइ गुथिखौ माने टेक्टराव सोनानै माने नोंथाङा एफाजिनो हानायजों लोगोसे मारा होनानै माने न'आवनो डाइरेक्ट लाबोनो हाखायो आरोना। बेबायदि सुबिदाया माने आजिखालि मुगायाव जाबाय आरोना। नाथाय गोदोनि मुगायाव जोङो जोबोद खस्थ' जो गोदोनि मुगायाव माने जोबोद खस्थ' खासिजों हानानै लाबोनानै बिबदिनो न'आव लाबोनानै मोसौजों आरिजोंसो जों मारा होनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव। नाथाय दानि दिनाव बिदि नंलिया माने गासै खामानिया माने गोरलै जाबाय जेब्लासिम गोनोखोआरि माने मेसिनफ्रा ओंखारदों।
औ औ।
बेनि उनाव जों बै माइखौ हानानै लाबोबाय नखरफोराव ओमफ्राय बेनि उनाव मा जायो बे माइया माने दासिमबो जोंनाव जानाय जायाखै आरोना माइ आबादा मा खालामो बे माइखौ माने आरोबाव जोङो माने जाय माइखौ नोंथाङा सो माने जागोन बे माइखौ माने मनसे एबा मननै बेखौ माने नोंथाङा लामनांगौ जायो आरोना सान्दुुंआव बा साननै बा सानथाम बे सान्दुंआव मोज्जां लामनानै मोज्जां गेस्रेम रानहोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
नि उनाव मा खालामनाय जायो बे माइखौ माने बेनेबा माइ मिलफोर बिदिनो गोबां थायो नालाय बेफोराव सहैनानै नोंथाङा माइरंखौ मोननो हायो आरोना बे माइरंखौ नोंथां थाङा माने सानफ्रोमबोनि जिउआव जानायाव थांना थानायाव माने बे-बे माइरंखौ नोंथाङा बाहायनो हायो आरो माइरं महरै मोननो हायो आर